हेल' नोंथां हेल' औ खोनादों ना?
औ खोनागासिनो
अ नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नों- नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायनो हागोन दे आं फ्रियैनो दङ दे। आयदानि आयदाखौल'। बुंहरदो दे नोंथाङा।
औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै।
मा आयदाखौ लागोन नोंथां?
जोंनि आयदाया जाहैबाय जों सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै मानसिनो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ सोलोंथाइया जोंखौ माबादि हेफाजाब होयो बेफोरनि सायाव रायज्लायनोसै।
औ दे सावरायजागोन दे औ।
सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो जेखौ फिसानिफ्राय बा उन्दैनिफ्राय जों नुबोनानै जों सोलोंगासिनो दङ बेफोरखौनो जों सोलोंथाइ होनना बुङो आरो। ब जायफोर जोंनि गियान। बेफोरखौ जों सोलोंथाइ होनना बुङो जों सोलोंनाय। खौ' जों गिबि गिबियावनो जोङो मोनो बिमा बिफानिफ्राय न'खरनिफ्राय आरो समाजनिफ्राय गिबि गिबियावनो औ सासे एसे गोरलै गथ'आ बे गिबियावनो सोलोंजेनगोन जे बिनि बिमानिफ्राय बिनि बिफानिफ्राय आरो बिनि न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय बिनि न'खरनि मानसिफोरा बिमा बिफाफोरा माबायदि आखल दिन्थियो बेफोरखौनो सोलोंगोन आरो। आखलबो मोनसे सोलोंथायावनो गोग्लैयो। मानोना आखलाथ' मोजां मोजां गाज्रि मोननै आखल थायो। जों गथ'फोरखौ जोङो। एसे हायै एसे जोङो मोजां आखलखौ होनांगौ मानोना मोजां आखलासो जिउ दानायाव हेफाजाब जाब होयो औ औ गाज्रि आखल।
बोसोन होबा मोजां। सोलोंथाइ लाबाय नङा होनबा ना?
औ औ औ औ औ लाबाय औ औ जों उन्दै समावथ' उन्दै समाव जों कस सलल जों बांद्राय सोलोंहोनो हाया मानोना बियो बिसोरो गोरा गोरा बाथ्राफोरखौथ' बुजिया बेनिखायनो। उन्दै उन्दै गथ थ'फोरखौ जों गिबियावनो सोलोंहोनांगोन गावनि गेदेरखौ जों माबादि मान होनांगौ उम गावनि उन्दैखौ माबादि अननांगौ औ बेफोरखौनो सोलोंनांग गोन आरोम गोदोरजों माबायदि राय नायनांग बा ओ गिदिरजों जों नांलायफानो मोना बेफोरबायदि आरो दानि नुयोना बा जों गथ'फोरखौ खायसे खायसेया बे एदावफ्लानानै एसे माबायोना खायसे गथ'फोरा गिदिरखौबो रायलाबायो बेफोरनि औ औ औ औ मान सनमान होआ औ अ अ बेनि जाहोन औ औ बेनि जाहोनखौ आं बुंनो थाङो जे बिमा बिफा न'खर न'खरा जेरैबादि दिन्थिगोन बे खौ सुख गथ'आ सोलोंगोन आरो गथ'फोरा औ गथ'फोरा माने गोरोन्थिखौ मावखागोन बेखौ बिमा बिफाया आसि थुनानै खोन्थिनांगोन औम उम आरो बिनि उनाव ज जोङो मोननो सोलोंथाइखौ जोङो फरासेयाव थांनायनि उनाव बेयाव जोंनि औ औ बेनि किम बेयाव जोंनि नैथि फोरोंगिरिया जाबाय स्कुलनि फोरोंगिरि। आरो जोङो सेथि फोरोंगिरि जोङो
नैथि बिमा बिफ फा होनोबा
औ औ औ औ औ औ औ औ गिबि बिमा बिफाया जाहैबाय जोनोम गेहे गेरिफोरा आरो नैथिया जाबाय स्कुलनि। फोरोंगिरिफोरा आरो स्कुलावबो जोङो मोजाङै सोलोङो सोलोंनानै आरो खायसे-खायसे गियानफोर खौ जोंनो फोरोंगिरिफोराबो होयो नङा होमबा खायसे खायसेखौ जोङो फोरोंगिरिनिफ्रायबो मोनो गोदोनि दिनावथ बिमा बिफाफोरा खायसे-खायसे मेल्ला रोङामोन जायनि थाखाय गथफोरा स्कुलाव थांनानै फोरोंगिरिफोरासो बि बिदिनो खायसे खायसेफोरखौ औ फोरोंनो गोनां जायो औ-औ-औ-औ
बेखौ ना
औ-औ मेगन बेखेवनो औ-औ-औ-औ गासै बिमा बिफा औ गासै बिमा बिफा फोरानो गथआ उनाव मा फरायगोन मा लाइनजों थांबा मोजां जागोन माखौ फरायबा मोजां जागोन बेखौ मिथिजोबा बेनिखायनो बेफोर आयदाफोरखौ बा मा लाइनाव फरायबा मोजां जागोन बेफोरखौ फोरोंगिरिफोरा आसि दिन्थिनानै होयो नङा हबा नोंथां औ - औ आरो आथिखालावथ माने ओ हस्टेलफोराव थानानैबो जों गोबां फरायनो थाहैनायखौ जों नुनो मोनहो गो गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय बरफोरनि गेजेरावबो मोनबाय औ-औ आरो समाज दानायाव सोलोंथाइनि गोबां गोनां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो। गोग्गो समाज
सोलोंथाइ गैयाब्ला जों समाज दानो हाया बा समाजखौ मोनसे बिबान थायो नालाय स समाजावबो मोनसे मोनसे होयो। नालाय जों बेयाव जों दायथ बा बि बिबान लानो हानाय हाया आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां उम उम औ - औ सम गोग्गो समाज दाननायाव लाइमोन फोरा मैखोम बिबान थायो मानोना लाइमोनफोरानो इयुन जोलै लाइमोनफोरा नों गोरों गोरा जाया बा सोलोंथाइ गोनां जायाब्ला बे समाजा माबादि मोजां जानानै थायनो गाज्रि भारसे दावगालांनायखौ जों नुयो आरो आथिखालावथ लाइमोनफोरखौ जोङो खायसे खाय जों गाज्रि लामाथिंबो थांनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जौ सिगारेट सोबखामनाय बिमा बिफानि ओमफ्राय रांदाबि खालामना लाबोनाय बेफोर मोजां आखल आखु होनना बुंजाया आरो। औ गासैखौबो नङा औ औ गाज्रि सोलोंथाइ।
लोगो जाबा माने बे गाज्रि लाइन थांगोन आरो ना । ओमफ्राय मोजां लोगोजों मोजां लोगो जाबा नों बे मोजां आखुथायाइखौनो लागोन आरो‌।
औ-औ।
माने आलादा-आलदा सोलोंथाइ माबा थायो नालाय।
औ थायो, थायो औ बेफोर औ, बेबादि लाइमोनफोरा गाज्रि लामाथिं थांनायनि ओहोम माने गिबि जाहोनानो जाहैबाय समाज। बे समाजाव औ गुबुन सोलोङो नालाय, ओहोम रावबो जोनोमजों रोंखानानै फैखाया बयबो औ जेखौ जेखौ नुयो बेखौसो सोलोङो। बिनिनो ओ ओनसोलफोरनि लोगोफोरा जुदि मोजां नङाब्ला गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला बेखौ नुनानै सानसे। थांनायावनो साननै थां नो बेफोरबायदि गाज्रिथिं थांनायखौ जों नुयो आरो औ-औ-औ औ आरो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जोंनो दाव बायनायाव जा बबेबा थाङोब्ला बेंकफोराव थाङोब्ला जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ औ आरो औ, सासे मोजां सोलोंथाइ थानाय मानसियासो माबादि रायलायनांगौ बेखौ मोजाङै बुजियो आरो ।
उम।
नङा हबा सासे ओ सोलोंथ गोनां ननाय आरो। सासे सोलोंथाइ गैयि मानसिनि रायज्लायनाय बिसोरनि गेजेराव फाराग खौ जों नुनो मोनो। आरानोना सोलोंथाइ गोनांनि ए माने रायलायनायानो एसे आलादा जाखायोआरो आरो गुबुन हादरफोराव थाङोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों माबायदि थांनो जों इंराजि हिन्दी राव खौबो जों रोंथारनांगौ जायो।
जों गुबुन हादराव थाङोब्ला जों मा हांखो लिरदों बा जोंहा
औ औ
मोजां माने आगोल मोननाय एबानाय नङा जागोन आरोना
औ औ
बे मानसि महरै मेगन खाना बायदि जागोन आरो जों
औ जायो जायो औ औ दा औ औ औ दा जोङो जोंनि हादोरावनो भारत हादरावनो दावायोब्ला जोंनो हिन्दी रावखौ नांथारगौ नाथाय जोङो भारत निफ्राय माने गुबुन हादराव दावबायहैयोब्ला जोंनो इंराजि रावखौ नांथारगौ जायो आरो मानोना इंराजि रावानो मुलुगनाङारि राव जाहैबाय नालाय खौ बयबो बुजियो ओम आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जिउ दानायावबो जों गोबां हें थाखौ मोननो हायो सोलोंथाइ लानानैसो जोङो साख्रि बाख्रि बेफार फालांगिफोरखौ मिथियो औ दे नोंथां बुं
जों जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला बा बिमा बिफानाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जों गावनि गथ' गथाय सोलोंथाय लानायाव एसे माब जायो आरोना
औ औ जेंना नुजायो औ
फिसाफोरखौबो मोजां फोरोंलांनो हागोन हेलौ